हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां औ खोनादों।
औ आङो नोंथांजों ओ‌ मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनि थाखाय ऐ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां
औ होनोमबा नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन औ
औ होमबा जोङो मोनसे आयदा लानोसै जेरै जोङो ओ जोङो माबायदि ओ फालांगिफोरखौ मावोब्ला जोङो गोबां ओ मुलाम्फा जानो हायो एबा जोङो मा मा रोखोमनि जोङो न'आव थानानैनो बा गावनि ओनसोलावनो थानानै जोङो माबायदि रोखोमनि ओ बेफोरबायदि ओ बेफार फालांगि जेनबा हाबा मावनानै जोङो गावखौ दैदेनलांनो हायो बेनि सायावनो एसे ओ सावरायनोसै नोंथां।
औ नंगौ जायो नोंथां जोबोद मोजां आइदा।
होमबा आं बिनि सायावनो एसे फोरमायग्रोनोसै जोङो माबायदि
औ
जोङो मा मा रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनो हायो जोंनि ओनसोल लाव बा जोंनि ओ गामि गफायाव जोङो न'आवनो थानानै जोङो ओ बेफार फालांगि होनोब्ला जोङो ओ‌ जोबोद मोजां मानोना जोंनि ओ बेफार फालांगिया ओ बयनिख्रुइबो ओ रां खामायसिननो हानाय बा नोङो खम समावनो नोङो ओ गावखौ ओ धोनि खालामनो हानाय मोनसे ओ बियो लामा। मानोना ओ जोङो माखासे समाव जोंनि मानसिफ्रा ओ दाबो माने बेफार फालांगिनि फारसे माने बांद्राय गोसो होनायखौ जों नुनो मोना जोङो बेफोरबायदि बेफार फालांगिफोर खालामोब्ला बिदि जोङो बेसेबां मुलाम्फा जायो बा जोङो बेसेबां थाबनो गावखौ ओओ रां खामायनानै ओ बायदिसिना ओ न' लुनायजों लोगोसे जोङो जानाय लोंनाय बा जोंनि जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो गोरलै खालामामनानै लानो हायो। बेफोरखौ ओ जोंनि जेराव दाबो बां माने गोबां सांग्रांथि फैनायखौ जों नुनो मोना आरो। जोङो ओ थिग बे रोखोमैनो जोङो माखासे आबादफोरखौ बा माखासे जों फालांगिफोरखौ बा बेफारफोरखौ जों खालामनो हायो जेरै जों ओओ गय गय फिथाइ मोननायनि बोथोराव जोङो बै माखासे गिदिर गिदिर बागानफोर बारिफोर थानाय बा ग गय बागानफोर थानाय बिसोरनि जों जायगायाव थांनानै बा बिसोर फिथाइखौ जुदि बायस'नानै लानानै जोङो ओओ बिदिनो कुइन्टेल कुइन्टेल जोङो जुदि लाङोब्ला ओमफ्राय जोङो फेक्टरिफोराव बा बै बायदिसिना ओ बानायग्रा फेक्टरि गिदिर गिदिर दारिमिनफोराव जोङो जुदि बेखौ लांनानै होयोब्ला जोङो बिनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा मफा मोननो हायो बा बेखौबो जोङो बेबायदि बेफार फालांगि खालामनो हायो। ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो आरोबाव जोङो मेसें बोथोराव बे माइ जेब्ला ओ माइ हानाय बोथोराव ओ जोङो गोबां माइफोर मोनो बा गोबां नखरानो जोंनि गामियावहाय ओ बायदिसिना खरसा खालाम खरसानि थाखाय बा जोंनो गोनांथि जानायावहाय माने माइफोरखौ फानहरो जुदि ओ बैफोरखौबो जोङो माइफोरखौ जुदि बायसनानै लांनानै जुदि बै मिलफोराव जोङो होयोब्ला बेबो बेयावबो जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो ओ बेफोरबायदि जोङो बेफार खालामनो हायो लोगोसे जोङो ओ न'आवनो थानानै दाउ अमा बोरमा मोसौ बा हांसो बेफोरबायदिनि ओ फार्म खुलिनानै जोङो बेफोरखौ माने गिदिर गिदिर मोजां बिगियानारि आदबजों जोङो फार्म खुलिनानै बेफोरनि गेजेरजोंबो जों गोबां रां खामायनाय खामायनानै जों जोंनि जिउनि जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो गोरलै खालामनानै लानो हायो। आरो जोङो न'खरनि ओ नांगौ गोनांथिफोरखौ जोङो ब गोरलैयैनो सुफुंनो हानाय बे राहाया जायो थिग बेबायदिनो बेफोरखो जों मावनो हायो लोगोसे जोङो ओ टाउन एबा सहरफोराव जोङो ओ बायदिसिना जि जोमनि जोङो दखान होनो हायो। बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां ओ मुलाम्फा मोननो हायो होननानै नाथाय ओ जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनो जे जोंनि गेजेराव माने बैफोरबायदि गाननाय जोमनायफोरनि ओ गलाफोर होनायखौ जोङो दासिमबो खम नुनो मोनो आरो जोङो आसि बिजौआवनो साननो हानाय जोंनि मानसिफ्रा दाबो माने आखाइखौ आखाइ होनो रोङाखै एबा ओ हाबा मावनो रोङाखै थिग बेबायदिनो ओमफ्राय जोङो आरो रेस बा हटेल एबा जोङो मोजां रोखोमनि रेस्टुरेन्टफोर जोङो बेफोर रेस्टुरेन्टफोरखौ जोङो होनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो माखा माखासे बैयावनो ओमफ्राय जोंनि माखासे दोरोङारि जानाय ओ लोंनायफोरखौबो जोङो होफायोब्ला ओ बेजोंनो जोङो गोबां रां खामायनो हानाय बा ओ रां मोननो हायो लोगोसे जों जोंनि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौबो जोङो गोसार होनो हानाय बे खाबुआ जानानै फैयो आरो बेफोरबायदि ओ फालांगि मावनायनि गेजेरजों औ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ ओ जोङो माने गोसो बायदि जोङो मोनफ्रोम बिथिङावनो जोङो फालांगि मावनो हायो जुदि नों मावनो गोसो बा जोङो बैयाव जोङो बैनि फालांगिनि बागै जोङो एसे बिजिनानै नायोब्ला जोङो एबा सोलोंनानै लायोब्ला जोङो बिजिरनानै नायोब्लानो मोनो आरो जोङो मा मा रोखोमनि जोङो फालांगिखौ मावोब्ला जों मुलाम्फा जागोन बा जोंनि ओनसोलाव बियो सोलिगोन एबा जोङो गोबाव समसिम बे फालांगिखौ जों थावरिनानै ओ सोलिनो हागोन एबा ओ जोङो फाननो एबा जोङो ओ बे फालांगिखौ मावनो हागोन बेफोरबायदि खौ जोङो साननानै नायहोब्लानोबा जोङो ओ हाथायाव जोङो बा मार्केटाव ओंखारा नायब्लानो जोङो बुजि मोनो बेनिखायनो जोङो बेफार फालांगियावबो माने बाहागो लानांगौ एबा जोङो मावनांगौ आरो माने गोबां मुलाम्फा दं बेफोर बेफार फालांगि मावनायावबो
औ
ओमफफ्राय नोंथांनि बायदिब्ला बैफोर बेफार फालांगिखौ ओ बा मा मा रोखोमनि जोङो बेफार फालांगि मावनानै जों जोंनि गाव जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो गोरलै खालामनो हायो नोंथां एसे फोरमायदोन नोंथाङाबो
औ औ दा जिनोखि नोंथाङाबो माखासे बुंलांखाबाय थिग बेबायदिनो ह हायो नोंथां औ जेनेखाा नोंथां बुंलांबाय गासिबो थारिखनो सैथो दंखौ जोङो न'आव ओरैनो थानानै जोङो गोबां रोखोमनि फालांगिजों मावनानै गावनि जिउखौ खुंनायाव गोरलै खालामना लानो हायो थिग आं बेबायदिनो बुंनो थांदों दायो जे जोङो दुब्लि फोथारावहाय जोङो माइ आबाद मावबाय माइ आबादखौ जोङो मोनखांनाय लोगो लोगोनो जोङो बे माइ आबादावहाय जोङो मावखांनाय लोगो लोगोनो जोङो मा माइ हानायनि उनावनो जों बेखौ फिन खेब खबसे मोजाङै हालेवनानै जुदि जों बेहाय जुखाम आबाद मावोब्लाबो जों बिनिफ्राय जोङो जुखामखौ फाननानै जोङो मा गोबां रां मोननानै गावनि जिउखौ जोङो मा गोरलै खालामनो हायो। थिग बेबायदिनो दुब्लि फोथारनि बेलायावबा जोङो थिग बेबायदिनो बे जुखाम मावनाय समावनो जोङो मा ओ बिजोंनो मा इसे लांदां माखासे हाफोर दोननानै जोङो बेहाय मा मैगं थाइगंनि खेथि मावनो हायो जोङो थिग बेबायदिनो मैगं थाइगंनि खेथि होनना बुंनो थाङोबा जोंहा मा मावा मावनो हायो बिदिनो आलु थाबाय कबि अल कबि थिग बेबायदिनो जों मेसें बोथोरनि मैगं थाइगं खेथि आबादखौ मावनानै जोङो मा फालांगि खालामनो हायो जोङो थिग बेबायदिनो जोङो गिबि गिबि सिनै दिहुननो हायोब्ला गोबांसिन जोङो रां मोननो हायो थिग बेबायदिनो जों गावनि जिउखौ गोख्रोंसिनै जोङो न'आव थानानैनो
औ
जोङो मा गावनि जिउनि राहाखौ गोरलै खालामना लानो हायो। बेबायदिनो जोङो ओ बेफोरबायदिनो जुदि जोङो फुख्रिफोर थायोब्लाबो जोङो बै फुख्रियाव जोङो बेहाय ना हगारगोन बे ना ह हगारनायावनो जोङो मा बेहाय नों मोनसे अमा फाम खुलियोबा बे अमा जिथुनिखि जों आदार होगोन जेब्ला बिसोरो बे अमाखौहाय जोङो मा खालायगोन जोङो बिनि खिखौहाय जोङो मा बे दैयावहाय ओ फख्रियाव गलांनाय खालामनानै जे जोङो नानि आदार बानायनानै जों बेफोर नाफोरखौबो जोङो नानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। थिग जोङो फारसेथिं अमाबो थाबाय फारसेथिं नाबो थाबाय। थिग बेबायदिनो आरो जोंनाव बै फुख्रिनि आलियाव जोङो मा गोबां रोखोमनि जोङो बिफां गायनो हाबाय बेफोरबायदिनो जोङो मा गायनो हागोन होनना बुङोब्ला जोङो बेयाव जोङो थालिर आबादबो मावनो हाबाय जोङो गोजान गोजान गायनानै बेजोंनो लोगोसे जोङो मा सारि सारि जोङो बेहाय गय बिफां गायनो हाबाय। थिग आरो जोंना बेबायदिनो गय बिफाङा बोसोरथामसो बोसोर फोरबासो थाइनो लायोब्लाबो बे जिथुनिखि जोंहा बोसोरै जोङो मा फिथाइ मोनबाय थायो बेनिफ्राय गोबां जों गय गायनानै मुलाम्फा मोननो हायो। बेजोंनो लोगोसे गय गायनायनि गुदियावनो जेब्ला गय बिफाङा एसे जौव बेवहाय जोङो फाथै गायना होनसैलाय फाथैआ जेब्ला जोंना खाजानाय जायो अब्ला सामफ्रामबो बियो फाथैया खाजागोन जुदि बागान दं। बानायोब्ला आरो थिग बेबायदिनो न'आव थानानै गोबां रोखोमनि जोङो खामानि मावनो हायो आरो बे फुख्रि आलियावनो जोङो नारें लेबु बा नारें खाजि जोङो बेवहाय गायदेरनानै गोबां रो जों फिथाइफोर मोननानै जों मा ओ फालांगि मावनानै गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ जों गोरलै खालामना लानो हायो। थिग जों न'आव थायोब्ला बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै आंनि नोजोराव बैफोरखौ नुहुरो आरो मावोब्ला। गावखौ थारैनो जिउ खुंनायाव गोरलै खालामनो हागोन होननानै आं सानो। दा आं नोंथांनो बेखिनिखौ आं फोरमायहरबाय आंनि नोजोरजोंहाय।
औ नोंगौ नोंगौ। होमबा नोंथां ओ जोंहा समाबो जाना फैबाय होमबा जोङो
औ।
सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ औ दे नोंथां दे।
औ दे।